सिनि गाहाम नोंथांनिसिम जासि हरग्रोनाय जाबाय नोंथांजो।
औ नंगौ नोंथां थारैनो नोंथांसिमबो बेलासिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय।
ओम होमबा आंनि नोंनाव कल खालामनायनि जाहोनाहाय माने आबादनि सोमोन्दै टपिक लानानै सावरायनो सानदों आरो नोंथां। होमबा नोंथांजोंहाय एसे सावरायनो हागोनना?
औ थारैनो नोंथां सावरायनो हागोन
होनबा नोंथाङाहाय नोंनावहाय एसे आबादनि सोमोन्दै माबा मोनसे एक्सपिरियेन्स दङबा एसे फोरमायनानै होगोन ना
औ आं इखौ थारैनो नोंथां हागोन। औ जोंहाथ' दा दैज्लां बोथोर नालाय
औ।
जोंहा बिदिनो ओनसोल ओनसोल जायगा जायगा जोंहा गोबां माइ आबादखौनो मावगासिनो लोगोसेनो जोंहा माइ आबादनि अनगायैबो जोंहा बिदिनो ओ दैज्लांनि आबादफोरखौबो जोङो मावनाय नुसै। मानो होनबा जोंनो माइ मावनाय आबाद मावनायजोंल' नङा जोंहा गुबुन आबादफोरखौ मावो। अब्लासो जोङो बैफोर मैगं थाइगंफोरखो जोङो जानो हागोन बा आबादारिफोरा फाननानै जानो हागोन नङा
नंगौ नंगौ नंगौ थारैनो ओं।
औ बेनिखायनो जोङो जेरै दैज्लांनि आबाद बुङोबा बिदिनो दैज्लाङावबो गोबां आबाद दङ जेरै जिंखा दैज्लांनि पानिलाव राङालाव भेन्दि बा बायदि बायदि बायदि मैगं आरो। मानो होनो होमबोला जोङो आबादारिफोरा जोंहा ओ गोबां आबादारिनो जोंहा आबाद मावनानै न'खर खुङो बा बिदिनो न'खरखौ सालायगासिनो लोगोसे फिसा फिसौफोरखौ फराय हो बोगासिनो नङा होनबा नोंथां। मानो बुङोबा जोंहा बिदिनो दा ओ मैगं थाइगं बा बिदिनो फिथाइ सामथाइफोरा जोंहा जोबोद बेसेन गोसा। जोङो बिदिनो खम खम आबाद मावोब्लाबो जोङो न'फोराव जों एसे एनै आबाद मावोब्लाबो जोङो जानायजों लोगोसे जोङो फाननोबो हायो। जि जोङो दाथ' जोङो दैज्लां बोथोराव जोंहा औ थाइजौनि बागान बा बिदिनो लेसु आनारस जोङो रैमालि जायखौ बुङो जोङो बैफोरनि आबाद मावोब्लाबो जोङो गोबां रोखोमाव जोङो रां खामायनो हायो। मानो होनबा फिथाइ सामथाइनि बेसेनाथ' ओरैबाबो गोबांखा नङा होमबा नोंथां?
औ नों
औ बेनिखायनो जोङो माइ गायनायनि अनगायैबो जोङो बै फोर आबादखौबो जोङो आबादारिफोरखौ मावनायखौ नुयो एबा जोङो मावनांगौ। थिग बिब्दिनो जोङो दा सानदै जोंनि ओनसोलाव दैज्लाङाव जोंना माइखौ ओ बांद्राय जोंना गायनाय जायो आरो नोंथां। ओ जोङो बेखौबो नुनो मोनो जे जोंनिया आबादारिफोरा माइखौ जोंहा गोबां गोबां रोखोम गुबुन गुबुन रोखोमनि गायो। जेरै जाय जायनि गोसो लोगो जेरै रनजित बायसमुथि, बाहादुर बिदिनो आइजं, माइब्रा जोसा बैफोरखौ आरो लोगोसेनो जोंहा दा नुनो मोनबावो जे खायफाया जोंनिया सरखारनिफ्राय जोंहा बिदान लाबोनानैबो जों गोदान गोदान माइ आबादफोरखौ गायनायखौ नुनो मोनो। ओ लोगोसेनो जोङो गोदो नुनो मोनोमोन जोंनि आबै आबौमोननि समाव बिथांमोना जानागौ माइ आबाद गायनाय समाव बिदिनो रासायनारि हासार बाहायनायखौ नुवामोन गावनि नखरनिनो जि बियारि हासार जेरै गोबोरखि बोरमा खि बा जाबोर जालानिफ्राय सोमजिनाय बेफोर हासारफोरखौ होनानै आबाद मावोमोन आरोखि नोंथां। नाथाय जोंनिया दा मा ओ जोंना गोबाङानो जोंना रासायनारि हासार बाहायनानै आबाद मावो जेरै ओ फसफरास, पटास, केलसियाम बैफोरआबा हासारफोरखौ होनानै मावो मानो होनोब्ला जोङो ओ दा मिथिनो मोनोदि रासायनारि हासार होयोब्ला जोंना गोबां रोखोम बि गोबाङै जोंहा मैगं थाइगं बा आबादफोरखौ जोङो जानाय नुयो एबा जोङो मोनो। बेनिखायनो जानो हागौ जोङो ओ बिगियाननि जुगनिखायनो जोङो बिदि रासायनारि हासार होनानै जोङो आबाद मावो। लोगोसेनो जोंहा औ माइ आबाद बुङोब्ला जोङो गिबियावनो माइ गायनो था खायथ' जोंनो खोथियानो गोनांथि जायो नङा होमब्ला? खोथियाखौ जोङो गिबियावनो फोनो थाखाय जोंनो माइलि नांगौ जों बै माइलिफोरखौ जों गाव नआवनो जोङो ओ दोनथुमना दोननाय माइदि महरआव माइखौ जोङो गिबियावनो जोङो फाथो बसथायाव सोनानै जोङो, दैयाव जोङो सोमनानै दोननांगौ बिदिनो ओ हरनै बा हरथामनि थाखाय बेनि उनाव जोङो बैखौ बोखांनानै जोङो हायाव एसे लामस्रोनाय जायो आरो। बिनि उनाव जोङो लामस्रोनाय समाव ओ बिदिनो थालिर बिलाइ बा जोङो बिदिनो ओ थासबिलाइ गेदेर गेदेर गैया होनबा जों बैजों खोबना दोनो आरो नोंथां। बिनि उनाव जेब्ला माइआ एसे खिलिहांगोन अब्ला जों बेखौ खोथिया फोनो हानाय जायो आरो जेरै गाजायनाय गाजायनाय महर लायो अबोला। बेनि उनाव जोङो खोथिया थिलिखौ गिबियावनो जोङो ट्रेक्टरजों हेवनाय लानांगौ हाब्रु गल गल जाजासे दानि जुगावथ जोङो बिदि मोसौ हाल बा नांगोल जों एवनायखौ नुनो मोनला जोंङो समनिबो आंखाल नालाय। नाथाय गोदोनि समाव जोंहा आबौ आबौमोननि समाव बिदि ट्रेक्टरफोर गैयामोन बा बि बिथांमोना बिदिनो मोसौफोरजोंसो हेवनानै आबाद मावोमोन।
होम
थिग बिब्दिनो जोङो ट्रेक्टरजोंनो जोङो दा माइ नानायखौबो नुबाय। बा बिदिनो माइ गायनायबो ओंखारबाय लोगोसेनो ट्रेक्टरजों आ हाल एवनायजों लोगोसे बेयाव जोंहा आलि दाननायबो ओंखारबाय आरो नोंथां। थिग बिदिनो जोङो ट्रेक्टरजों औ खोथिया थिलिखौ जोङो मोजाङै हेवना लाखांनानै जोङो। बै माइलि माइखौ जोङो खादाबा फख्लियाव लाना जोङो सास्रो सास्रो फोनाय जायो बेनि उनाव जोङो औ खोथिया थिलियाव जा एसे हायो गोबोर हासारबा जोङो रासायनारि हासार एसे होनानै जोङो बे खोथि फोनाय जायो आरो। ओ खम समनि गेजेरावनो जोंहा खोथिया थाबैनो रजयो एबा मोजां सेहेरा जानायनि थाखाय थिग बेनि उनाव जोङो खोथिया थिलियाव जोङो नांगौ जखानि दै होनानै जोङो बेखौ खोना दोननाय जायो। बेनि अनगायैबो जोङो खायफाफोरखौ नुयो खोथिया थिलियाव जोङो बेरा बथारनायखौ मानो होनोब्ला दैज्लां बोथोराव मोसौ बोरमाफोरा उदाङै बेराला बायो बा जाबथिं बायो जेरैबो दुब्लि फोथायाव जोंहा दै जाजोबो लोगोसे ओ बिदिनो खायफाया माइ गायनो थाखाय सिगांग्रो हाया गुरै जानायनि थाखाय ट्रेक्टरफोरजों हालेवना दोननायखौ बिनि थाखाय जोङो नआव थानाय औवाजोंनो खायफाया बेरा होयो बा जोङो ओ बिदिनो दखान गलाफ्राव बाजारफ्राव बायना मोननाय नेटजोंबो जोङो बेरा होनायखौ नुयो बेनि उनाव जेब्ला खोथिया एसे लावगोन अब्ला जों बेखौ माइ गायनो हायो आरोखि। थिग बिब्दिनो जोङो माइ थिलिखौबो जोङो मोजाङै हेवना लानानै बिदिनो ओ सैसे सैनै बिदि खेबनै खेबथा हेवनायनो जेब्ला मोजां हाब्रु जागोन गायनो हानाय अबारा जोङो माइखौ गायसै आरो नोंथां। बिदिनो जोङो दा आथिखालनि जोङो माय गायनायखौबो मोनसे फाराग नुनो मोनोदि गोदो जोंहा आइजोफोरा बिदिनो जोंहा माइफोरखौ जोंनो हाजिरा गायामोन नाथाय सावरिसो गायोमोन आरो सावरिबा बि बिदिनो बदल गायलायोमोन औ हाजिरा गायनाय गैयामोन आरो नाथाय दा मा जोंहा ओ जोङनो रां लानानै जोङो आइजोफोरखौ माइ गायनाय नुयो। मानो बुङोब्ला जोंहा दा रांनिबो गोनांथि जाना फैदों मानो होनबा गासिबो बेसाद दानो जोंनिया जोबोद ओ गासिबो जों रां होनानैसो बायनांगौ बा बेसेन लोगोसे बेनि थाखायनो बयनोबो जोंहा रांनि गोनांथि जायो। थिग बिब्दिनो जों गामिनि आइजोफोरखौ लिंनानै जों माइखौ गायनाय जायो। लोगोसेनो जोंहा माइ गायनाय जोबनाय सानखौ जोङो हाल जांख्राबो बुंनाय जायो। जोंनि बर हारियाव आरो ओ थि बिब्दिनो हाल जांख्रायाव जोंहा मोनैसो नेमबो थायो। जेरै जोङो दुब्लि फोथारनि सा सानजा खनायाव जोङो माइ बाख्रि गायना गारबोनाय लोगोसे नआव माइनाव लाब होनाय आरो औ बै सानखालि जोङो नुनो मोनो जे जोङो ओ जायबा माइ गाय आबादारि बिसोरनि नखरनि सुबुंफोरखौ जोङो हाब्रु फो जेनेबा गावजों गावबो जोङो गायनायजों गायनायनो जोङो हाब्रु फोनलायो। रंजानायजोंनो लोगोसे जोंहा बै सानखालि ओ जोंहा हाल जांखाखलि जोंनि जानाया एसे मोजांसिन जायो आरो। जेरै जोङो बिदिनो ना फिसा बेदर लोगोसे जोंहा खायफाया जोंना जौबो लोङो जेरै माइब्रानि जौफोर बा बिदिनो जोङो संना दोननाय जौ फोरखो औ थिग बिदिनो जोंहा हाल जांख्रायाबो जोबलाङो लोगोसेनो जोङो माइखौ हाना लाबोनानै जोङो न'आव बिदिनो ट्रेक्टरजों लानानै ओ दुलि एबा जोङो बाख्रिफोराव जोङो दोनथुमनाय जायो आरो। जोङो जेब्ला गोसोबा माइरं नांगौ जायो अब्ला जों माइखौ दिहुननानै जोङो सौना जायो। जानाय जायो नालाय बेनिखायनो जोङो दोनथुमनाय जायो आरो नोंथां ओ बिदिब्ला नोंथाङाबो एसे आबादनि सायाव फोरमायनो होगोन नामा नोंथां?
खोनादों ना नोंथां?
औ।
हेलौ होमबा औ होनोमबा आं एसे आबादनि सायावहाय एसे ना औ नोंथाङाथ दैज्लां आबादनि सोमोन्दै गोबां बुंनानै थांबाय होनबा आङो माखासे आबाद होननानै बुंङोब्लालाथ जोंहा गोबां आबाद दं नङा। होनबा नोंथां जेरै हमनानै ला जोंहा माखासे मेसें बोथोराव मोनग्रा आबाद जेरै, गय गयखौनो हमना लादो गयआाबोथ मोनसे आबादाव गोलै नङा होनबा जोंना जोंना ओम। नुनो थाङोब्ला दा जोंहा गामि ओनसोलावहाय दा गयनि आबाद गोबां बानायनाय नुनो मोनो जेरै बेजोंनो सोरबा सासेयाहाय जिउनि खुंनायनि राहाखौ खौबो बानायनानै लानायखौ जों गोबां नुनो मोनगासिनो दङ'। जेरै हमना ला जोंनि गामि ओनसोलाव ओनसोलावनो माने गासिबो बिबाङावहाय गयखौहाय गोबां गायनानै लानायखौ जों नुगासिनो दङ'। मानो होननानै बुङोब्ला बिनि माखासे दिमान्ड बा बिनि माखासे माबाफोराहाय दामफोराहाय बारायबोगासिनो दं जेरै सासे मालिकनावहाय फास बिगा गय थायोब्लाबो जोङो माने थांनानै थानाय। बा जिउ खुंनायनि राहायाहाय एसेबाबो साबसिन जानायखौ जों दों आरो दा आरो बे गय आबादनि दारैनो जोङो माने गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा एसेबाबो जौगासिननाय बा मोजांसिन लामायावहाय थांसिननायखौ जों नुनो मोन्दों जेरै गंसे न'खरावहाय जेन'बा पास बिगा बा दस बिगा गय बागानफोर थायोब्लाना नोंथां मा होननानै बुंगोन जेन'बा जोंनि गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा गोबां राहा मोनो। जेरै मोनसे न'खराव पास बिगा गया हमनानै ला खमसे खम थिन लाख बा दुइ लाख बेफोरबायदि फैसा फैयो माबायावहाय जेन'बा पास बिगासो गययावहाय।
बिदि फैसाजोंहाय जेन'बा न'खरफोरखौहाय एसेबाबो हेल्प खालामनो हायो आरो रांखावरियारि माबाजोंहाय नोंथां मानो होननानै बुङोब्ला सासे न'खरावथ' बयहा फरायनाय टाइम न थाय जेरै सोरबा स्कुलावहाय फरायनाय थागोन सोरबाबा कलेज बेफोरबायदियाव फरायनाय थायो। माने इसोरखौहाय एसे एनै माने रां रांखावरि मदद होनो हायो आरो जोंहा गामि ओनसोलफोरावहाय जेरै लेखा
खोब खरगोम नालै नोंथां जेरै जोंहा गोजान गोजानाव फरायहैनो गोनां जायो बे फोरावहाय थाहैनानैहाय बा फैसा फैसानिथ' रांखावरिनिथ' गोनांथि जायो नङा होमबा? जेन'बा रुम थाना
बेनोथ
गाइ बासन बेफोरखौहाय बे गय आबादनि ओरैनो माने दिहुननानै माबा खालामनो हायो आरोखि एसेबाबो माने हेल्प होनो हायो आरोखि जोंहा नङा होमबा नोंथां आरो जोंहा बिनि अनगायैबो जेरै अ फायखारिफोर दङ ना बिसोर फायखारिफोराहाय जोंनि गामि ओनसोलावहाय जेन'बा बेफोरखौहाय बायनानै लाङो आरो बायनानै लांखांनानै इसोरबो इसोरबो माने रांखावरि हेल्प मोनो आरो ओरैबायदि हेल्प मोनो बिसोरबोे थाइसे थाइनै थाखा फैसाखौहाय न'खराव माने रां आरि आरो जेरै हमना ला सासे फायखारिया गामि ओनसोलनि ओमफ्रायहाय गयखौ बा एसे खम खम राङावहाय बा बायस'नानै लानानै थांनानैहाय जोंहा हरै जेनेबा गुदाम बा टाउन ओनसोलावहाय सोहोर ओनसोलावहाय लांनानैहाय एसे बाबो दाम गोसासिननि फानहैनानै जोंहा थाइसे थाइनै रां खामायनायखौ जों नुनो मोन्दों थिग बिसोरबो बेबायदिनो न'खरखौहाय बा न'खरनि फेमिलि बा सोरबा सासे फरायनाय फंबाय फर फोर फरायनाय बा फिसालाफोर फरायनायफोरखौहाय बि बेबायदिनो बिसोरबो मदद खालामो आरोखि नोंथां। होनबा नोंथां ओं जोंना रायज्लायनांगौ टाइमाबबो बेखिनियावनो जोब्बाय होमबा बे दसे टाइमावहाय आंखौ माने टाइम होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो दे बिदिब्ला नोंथां